हेलौ।
हेलौ।
औ नोंथां। खोनादों नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं।
आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ नोंथां गोजोन मोना बिदिब्ला गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो।
औ आं दा नोंथांनो मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायनो हरदोंमोन आरो। बे आयदिायानो जाहैबाय जोङो ओ जिब जुनारखौ फिसिनानै माबोरै जिउ खुंनो हायो नङा होमबा औ बे बेनि आयदायाव माने एसे सावरायनो नरदोंमोन आरो। दा आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनो गिबियावनो जोंङो जिब जुनारखौ फिसिनानै जे गावनि जि जिउखौ दानो हायो बा गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बिदियाव एसे बुंनो सानदों बे गिबियावनो जाहैबाय माने जोंङो हमना ला जि फिनानै जुदि गावनि जिउखौ दाफुंनोब्ला जोंङो गिबियावनो माने गिबि-गिबियावनो जोंङो जिबफोरनि सायाव माने अननाय मोजां मोननाय बा बेफोर थानांगोन आरो माने नोङो हमना ला अमा फिनोबा मासे अमा फिनो था खाय जोंङो अमाखौ माबायदि नायफिननांगोन बा माबायदि जों बेनो आदार जाहोनांगोन
औ औ
बा बेखौ माबोरै अनोब्ला बे अमाया जोंनो मुलाम्फा होगोन नङा होमब्ला जोंङो जिबखौ अननो रोङोब्ला सो माने जोंङो जिखौ फिसिनानै बेनिफ्राय जों मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बेनिखायनो जोंङो ओ मा माबोरैहाय फिनांगोन माबायदि जों जोथोन लानांगोन बेनि सायाव माने एसे फोरमायनोसै आरो आंङो गिबियावनो जोंङो अमानि बागैनो बुंनोसै अमा होननानै बुंब्ला जोंङो बर' फोरा गोदो-गोदायनिफ्रायनो जों अमाखौ फिसियोमोन आरो दासिमबो आथि खाल बे बुहुमुगायाव अमाखौ माने फिसिबाय दं आरो। दा बेनि बेलायाव आं बुंनो सा सानो जों अमाखौ गिबियावनो अमा फिसाजों बिमा गैयाब्ला अमा फिसाखौ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोबाय
औ औ
फ्राय बायना लाबोनानै जों बेखौ आरामसे खाथाबना दोनबाय आदार आ दार महरै जोंङो सोरबा सोरबा ओंखामबो होयो। सोरबा सोरबा गुन्दै अफ फि बेफोरबायदिबो होयो। सोरबा सोरबा आथिखालाव बे बाजाराव मोननाय दाना फोरखौबो होयो माने गोबां बिदिनो थास' थास थास'फोरखौबो बो होयो रुनानै। आरो बेफोरनो माने अमानि गुबै जाग्रा दार आरो। दा बिदिनो बुंनो थांला जोङो अमाखौ बिदिनो बेराम आजारनिफ्राय रैखा खालामनो इनजेकसन होनांगोन मुलि जौ होनांगोन नङा होमब्ला मानसिखौ जों जेरै जोथोन लायो औ बेफोरबायदिनो माने अमाखौबो जोङो जोथोन लानांगौ जायो। थिक बेबादि माने जोंङो अमाखौ फिसिनानै माने गोबां मुलाम्फा मोनो आरो। बे मुलाम्फा मोननायनि थाखाय जोङो ओ अमाफोरखौ फिनानै माने फानहरो फानहरनानै बेनिफ्राय जे रां मोनो बे माने न'खर संसार न'खर निजेनि ओ जिउखौ दानायाव माने मुलाम्फा जायो आरो। दा बे बेलायावनो नोंथाङाबो एसे जिबखौ माबोरै जाहैबाय एसे जिब जुनारखौ फिसिनानै जे जोङो न'खरखौ दानो हायो बेनि सायाव एसे
औ औ हागोन नोंथां। ओ जिब जुनार होननानैथ' जों मिथिखायो बे हां लाग्रा आरोना गोथां बुस्थु।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ हमना मिथिनाय जायो ओ जेरै हमना ला नोंथाङा अमानि बागै होनबाय ओ दावाबो दाउआबो मोनसे न'आवनि फिसिनाय, बोरमायाबो मोनसे न'नि फिसिनाय मोसौआबो न'नि फिसिनाय ओ बिदिनो बायदि बायदि न'आव फिसिजाग्रा आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौहाय हमना लादो बोरमा फिसिब्लााबबो जोङो हमनानै लादो बोरमाखौ जोङो सिगांनिथ' मालायनिफ्राय बायनानै लाबोनानै उन्दैयावनो बायनानै लाबोनानै बेखौहाय मा दुरुंजों खाराबना दोननाय जायो आरोना। बेखौहाय ओ गांसो गोनां जायगायावहाय एबा फोथार एबा दुब्लियावहाय बेखौ खाहैनाय जायो हयथ' बे लामा सामानि हयथ' बे गांसो गोनां जायगायाव हयथ' बे बोरमाया माखौ जायो बेखौ। सिनायनानै मानसिया बेखौ खानानै दोनहैनाय जायो आरोना।
औ नंगौ।
बे बोरमाया उखैनायखौ जाहाथे सुफुंना लानो हानाय बायदि बिनि गेजेरजों मा हयथ' खाथियाव आदार गैयाबाबो बेखौहाय मा खाथियाव आदार जाजोबनानै थाङोबा बोरमा। खौ न'आव दोननानैहाय बियो मालिका गोजान गोजान जायगायावहाय माने, जायाखिनि नुहरस'नाय बे जायगायाव थांनानै माने मा ओ बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बायदिसिना खान्थाल बिलाइ आरो। फोरखौ लानानै बोरमानो जाहोफैयो आरोना। जा बोरमाया मोजां। मोजां मोनो बेखौ नायनानै होफैयो आरो ना। मासे बोरमा थांनानै। थानो हागोन आरो बेजों लोगोसे बे बेनो नांगौ। जानाय न' नांगोन मोनसे बोरमायाथ' बां मिथिनाय बायदियावहाय गोजौआव थायो। बिनिलागै मोनसे बैसां। सां लुना होनांगौ जायो आर ना। बेखौ बे बैसांखौ लुनो थाखाय ओ बिदिनो गाम्बारि हथ' थबथा आरिफोरखौ बुथुमनानै लाबोनानैहाय मोनसे न' लुना होयो आरोना। गोजौआव थानो थाखाय आरो अखा सिनि थाखाय थिंबो होनानै होनाय जायो। जायो। ना? जाहाते बोरमाया खस्थ' मोना। जेरै अमाखौ औ। जोथोन लानांगौ जायो बेबायदिनो। बोरमानोबो जोथोन। थोन लानांगौ जायोोना। खस्थ' हो होनो नाङो बेफोर बायदि आरो बेबादिनो मा? दाउ फोराबो हयथ' ओ थांनानै थानो थाखाय मोजां मोजां आदार हइथ' माइरं बिदिनो जाखोन दा ओंखाम खालाय फोरखौ होनानै होयो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि थाखायथ' एफाग्राब खस्थ' नाङा आर ना बिदिनो जो मा जों मा मानसिया माखौ जायो बेखौनो जायो दाउफ्राथ'
औ औ।
दाउ आथ' आरो बे दाउआ जुदि बिदै दैनो थाखाय बेनो थाखाय मा ख बानायना होनांगौ जाहैयो। आरो बे फिसा बेरहोनो थाखाय ओ दाउदैखौ मोजां जोथोन लानांगौ जा यो आरो ख'आव हाय जोङो मा दाावदै दैैयिनि सिगां बिदै दैैयैनि सिगां गांसो मोजां हानानै एबा जिगाब होनानै आरो बेजों लोगोसे माने दिंखिया बै आलौग्राया मा होनो बेखौहाय बेखौ दानस' नानै मा औ इखौ दानस' नानैहाय ओ सान्दुं आव एसे फोराननानै जिगाबजों मिलायना होनाय जायो आरोना। मानो होनोबा दाउ खुमै दाउखुमै थायोबाथ' दाउ आव थु थैगोन नालाय खस गथ' मोनगोन बेखायनो मा बेखौ बुथारनो थाखाय बे आलौग्रा दिंखियाखौ लाबोना होफैयो आरोना। आरो बेजों लोगोसे ओ फिसा जुदि देरोबा गैयाबाबो बिस एकइस दिनसो नाङो आरोना। बेरनो थाखाय ओ बिदि बेरखांनायनि उनाव बेखौहाय हथाथ हगार जाया मानो होनोबा फिसाया गोबां जायो ओ बिसथा फन्द्र था माने नैजि जिबा इदि जायो आरोना हयथ' बिनि गोजौ आवबो थांनो हागौ बिमाया जुदि मोजां खांनो रोङोबा आरो ना। आरो बेखौ जोथोन लानो थाखाय मा बेखौ बिमाखौ सिगां मोनसे जायगायाव खा खानानै एबा औवानो औवानि हेबनाय बेखौ मा होनो खोबना दोनग्राया ओ औ खाथ'र बेबायदि औ बेजों खोबनानै दोनो आरोना। जाहाथे बिमाया गोजान गोजान थांनानै फिसा फोरखौ बुथारा एबा खावनानै लाहोआ, बेबायदि जोथोन लायो आरोना बेबायदि जोथोन लानांगौ जाहैयो। ओ बिनि बेलाया वाथ' मानसि माखौ जायो बेखौनो जायो आरो बेनि थाखाय इंखुर होनांगौ जायो फिसा फिसा माइरं बेखौ हाय होनांगौ जायो। आरो नोंथांनि बेलायाव माबाफोर बेजों लोगोसे मोसौखौ मारै फियो? बिनि बागै एसे खोन्था बावनो हागोन नामा?
औ नोंथां मोसौखौ मोसौ खौथ' जोङो गोदो गोदायनि फ्रायनो जों नुबोनाय बायदिब्ला गोदो गोदयनिफायनो बर' जे सुबुं माहारिया मोसौखौ फियोमोन। ओ बिदिनो औ मोसौ हालुवा होन होननानै बुंब्ला जों बु जि मोनो? बेथ' मोसौ हालुवा जों माने हालेवनो थाखाय फिनाय जायो। औ मोसौ जरासे जुदि फिनानै लानो हायोब्ला माने गोदोनि जेन' औ माने नि होनना सानना लायनाय जायोमोन आरो माने मोसौ जरासे जों माने हालेवनायनिफ्राय लानानै बिदिनो गोबां माने माल बोनाय गारि बेफोरबायदि माने गोबां खामानियाव बाहायोमोन आरो दा जों मोसौखौ माब्रै फियो होनोब्ला बेयावनो जों मोसौखौ न'आव मोसौ गैैबा मोसौखौ बायना लाबोबाय औ बायना बायना लाबोनानै बिदिनो दोनदाल खानानै दुब्लियाव दरक होबाय माने मोसौ फिनो थाखाय गोरलै आरो माने जोङो दोब्लि बा फोथारफोराव मोसौखौ गांसो जाहोबानो माने मोसौखौ फिनो हायो आरो बेनिफ्राय न'आव जिगाबफोर ओरै माइ नानाय मारा नानाय जे जिगाब होनो बेखौ माने दोन थुमनानै बेजोंबो माने दुब्लियाव गांखो गैयाब्ला बेखौ जाहोनानै फिनो हायो। बिदि बिदिनो माने मोसौ फिनाययाथ' जोबोर गोरलै बिदिनो जोङो मोसौनिफ्राय मा मा मोनो होनना बुङोब्ला जों मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर मोनो। बायदिनो मोसौ गायनि ओमफाय जोङो गाइखेर मोनो मोसौ फिसा मोनो। बिदिनो गाइखेरखौ फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो।
औ औ
औ, बिदिनो जोङो माने गोबां मुलाम्फा जायो आरो मोसौ फियोब्लाबो। मोसौ मोसौनिफ्राय मोसौ फिसाया देरनानै जेब्ला बेखौ फानो जों गोबां रां मोन बेफोर रांफोरा जेसेबां न'खर न'खराव माने गोबां खामानि मावनो हायो आरो।
हेफाजाब होयो
होफाजाब होयो आरो माने माने मोसौ फिनानैबो जों गोबां नहरबावनो जि खुंनाय नुबोदों।
औ
नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दा बे बेलायावनो जोङो सुबुं माहारियाथ' गोबां बिदिनो जोब फियो बोरमा फियो दाउ फियो मोस सौ बोरमा आरो गोबां फियो बिदिनो जिब जुनार होनना बुङोब्ला जोङो नाखौबो बुंजागोन। नङाब्ला
नोंगौ नोंथां।
फुख्रि गंसे जावनानै बे न'खराव ओ ना फिनानै जों जानो हायो बेनि बेखौबो बुंनो हायो, माने ना फिनानैबो गो गोबां मुलाम्फा बिदिनो गोबाङानो गोदोर गोदोर हाखर जावनानै बिदिनो ना फिनानै फाननानै माने गोबां जों जौगासारनायखौ नुदों आरो।
औ औ
उम, बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ गोबां रोखोमनि जिपि आरो ना। सुबुं माहारिया, आजिखालि। गोबां माने न'खराव सैमाफोरबो फियो मावजि बेफोरखौबो माने फिनानै न'खरनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय माने बाहायनाय जायो आरो। सैमा फिनायाबोथ' जोबोर मोनसे मोजां होननानै सानो मानो होनबा बियो हरनि समाव माने न' नफो- न'फोर खौ नेयो आरो सैमाफोरा।
औ औ
माने बेबो मोनसे मोजां दा नोंथां होनब्ला नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
नों गासिबो बुंलांजोबबाय। ओ बुंनांगौआथ' आंनिया बेखिनियानो आरोना जाखिनि सिगाङाव बुंबोदों बेनो आरो माबाफोर बुंदेरबावनो खोथा दङबा बुंदेरबावनो हागोन नोंथाङा।
ओम दा जोंहाथ' इयुन समफोराव सम मोनोबा रायलायसिगोन नामा नोंथां दाथ' जोंहा समाबो जाबायमोन औ दे होनबा नोंथां ना।
औ औ दे औ